हेल' नोंथां।
औ खोनादों दे नोंथां।
आ माखालामदों नोंथां।
आंओ नै ओरैनो दंथ'यो जिरायनानै नोंथां।
औ बिदिब्ला दसे सम नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ दे हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला जोंओ गोदोनि गेलेनायनि सायावनो सावरायसै। नामा नोंथां।
जोबोर मोजां।
गेलेनाय होननानै बुङो। ब्लाथ' गेलेनाया जोंनि मोनसे जोबोद गोनांथार नङा होमबा? ओ जाय गेलेनायनि। गेजेरजों माने जोंहा देहायारि मेलेमारि साननायफ्रा गोख्रों जायो आरो। बेनिखायनो गेलेनाया जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथार होननानै आं सानो। दायो गोदो गोदायनि गेलेनाय। होननानै बुङोब्ला जोंओ गाहायै नुनो मोनोमोन। ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय गर गेलेनाय। गिला गेलेनाय आदि दिगा गेलेनाय। आरो बेबायदिनो थाखोमालायनाय आरो बेनि अनगायै। बो खाबादि रेदि। गोबां दङमोन नङा होमबा नोंथां?
दङ औ नांगौ।
माने बैफोरबायदि ओ गेलेनायखौहाय गोदो- गोदायनि माने ओ। सुबुंफोरा माने ओ बिमा-बिफाफोराहाय माने गाव-गावनि। गथ'फोरखौहाय बेफोरबायदि उदाङै गेलेनो। माने खाबु होयोमोन आरो जेनेबा माने आथिखालनि बायदि ओ। जोंहा मबाइलनि जुग नङा जिहेतु। ओ गोदो-गोदाय माने उदाङै गथ'फोरा गेलेनानै। गोसो बायदि गोसो हगारसारनानै गेलेयोमोन आरो उदां फोथाराव। ओ बेबायदिनो जेनेबा गामियावनो फिल्ड थायोमोन बे‌‌। फोराव माने गोबां गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो-आरो जोंबो बेबायदि। बिदिनो ओंखाम-ओंख्रि गेलेनायखौ गेलेबोदों।
औ।
ओ बैफोरबायदि ओ गेलेनायनि गेजेरजों मोनफा-मोनफा। ओ माने ओ मुलाम्फाबो जायो होननानै जोङो साननो हायो। आरो मोनसे-मोनसे ओ। ओ मोनसे माबा फोरमायथिनायबो जायो जेरै- जोङो ओंखाम-ओंख्रि गेलेनायनि गेजेरजों जों बेखौनो मिथिनो मोनो जे- ओ जेनेबा जोंहा ओ जोनोम जु। थैनाय होननाय थायो जेराव बेबायदि। बिदिनो माने हाबा जालायनानै बेफोरबायदि संसार जालांनायनि मोनसे। ओ फोरमायथिनाय आरो बे ओंखाम-ओंख्रि गेलेनायाहाय माने हा-हाबा जानाय। ओरैहाय माबायदि संसार जालाङो बेखौहाय बै गेलेनायनि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो बेबायदिनो जोङो मोननो थांबावो। बिमा थालायलायनाय होननानै बुङो ना बेवहाय सोरखि खेला गेलेनाय बिमा थालायनाय औ। बेवहाय माने ओ बिमायाहाय। ओ गाव-गावनि फिसाफोरखौहाय हगार सारनानै होनानै। बेयावहाय माने ओरै गेलेनायावहाय ओ सोरखि जेर जरै। नङा होमबा? बेवहाय औ। माने गाव-गावनि बिमायाहाय फिसाखौ माने प्रटेकसन खालामनाय बेफोरबायदि। जोङो मिथिनो मोनो आरो दायो औ। ओ दायो बेफोर ओ गेलेनायखौथ' जोङो ओ गेलेयोमोन। गोदोनि समाव। गेलेनाया माने मोनसे ओ माने मा होननानै। बुंगोन बेखौ माने गासैबो सुबुंफोरा माने ओन्दै-ओन्दै गथ'फोरानो ज' जालायनानैहाय। ओ-ओ बिदिनो। गेले लायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरो गैला। गेलेनो थाखाय जोंहा माने ओ फिल्डआनो। गैला होननानै बुंजायो ओ आरो आथिखाल। आथिखालनि बिमा-बिफाफोराहाय गाव-गावनि गथ'फोरखौ बेफोरबायदि उदां फोथाराव‌। बा गामिनि न' खाथि-खालानि गथ'फोरजों गेलेनो थाखाय हगार हरलि। गैया न'आवनो माने मबाइल। मबाइल फोरजोंनो थाहैयो मबाइलखौनो नायहोगोन बा। ओ माने ओरैबायदि बेस्थ' जाबाय जे बेफोरबायदि माने ओ गेलेनाय। बेखौनो जोङो नुनो थांबांला आरो। माने आथिखालावहाय नुयोब्लाबो गोबां खमसै आरो।
औ।
दायो नोंथाङाबो बै गोदोनि। गेलेनाय बेफोरनि बागै एसे फोरमायथि होनो हागोन ना?
दा गोदोनि। गेलेनाय होननानै बुङोब्लाथ' गोदोनिजों दानिजों गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। गोदोनि जिथुनोखि खेल गेलेनाय बै गेलेनायफोरा आथिखालाव फ्राय गैलानो होननानै जोङो बुंनो हायो आरो। गोदोनि गोदोनि गेले नाया जाहैबाय मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां मिथिंगाजों सोनारनानै गेलेनाय नाथाय आ आथिखालावथ' आरो दानि बिगियानिक आदबजों दिहुननाय जिथुनिखि माखासे दाजिमफोर एबा जन्थ्रफोर बैफोरजोंसो गेलेनायखौ जोङो आथिखालाव माने गोबां नुनो मोनसै आरो गोदोनिया जाहैबाय गोदो एक्खे देहानि थाखाय जोबोद मोजां गेलेनाया बेनिखायनो जोङो गेलेनायखौ गेलेनांगौ आरो खेलाफोरखौ गेलेनांगौ मानोना देहानि थाखाय बेयो मोनसे एक्सारसाइस बायदि जायो आरो देहाफोरखौ राफोद खालामो हाराफोर स्ट्रं खालामो बेबायदि बेखायनो गोदो गोदाय नि जिथुनाखि गेलेनाय गोदो गोदायनि गथ' बेफोर गेलेनायफोरनियाव गोबां गेलेनाया थायो नालाय बेंखायनो देहा फोर राफोद जायोमोन बेराम आजारफोराबो आरो खम जायोमोन। बेबायदि जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो आरो खेला होननानै बुङोब्ला ओ गोदो गोबां खेला दङ नोंथाङानो दहय बुंलांखाबाय जेरै आरो फारसे बाथा गेलेनाय होननानै बुङो गोदो गोदायनि जि गथ' गथ'फोर हौवासा गथ'फोरा गोबां दुब्लि बारियाव बिदिनो बाथा गेलेयोमोन। नाथाय दिनैनि गथ'फोरा बाथा खेलाया मा बेखौ सोङोब्ला दिनै बिसोरो खिन्थानो रोंनाय रावबो थानाय नंला बायदि होननानै आङो सानो आरोना। थां आरो फारसेथिं जेरै नोंथाङा दहय फोरमायलांदों बिमा थालायनाय जिथुनिखि दा बिमा थालायनाय जि खेला बे खेलाया बे मोनसे ओंथि गोनां खेला होननानै जोङो साननो हायो। दिनै मोनसे रान्डनि गेजेराव सासे बिमा थायो नङा होमबा नोंथां आरो बै बिमानि सारिगिदिंहाय गथ'फोर जिथुनाखि थायो बेफोरखौ जोङो फिसाफोर होननानै बुंनानै लायो आरो बा बुंनाय जायो आरो राउन्ड गिदिंनायनि उनाव गथ'फोरखौ हगारसारनानै होयो। आरो बै हगार सारनाय गथ' गथ'फोरखौहाय बा हगारसारनायाय फिसाफोरखौहाय गुबुन मोनसे टिमा एबा पार्टिया बिसोरखौ होसोनानैहाय हमो नङा होना नोंथां। आरो जेब्लानोखि हमनानै बैसोरो जुदि हमनानै जुदि मोनोब्ला अब्ला बिसोरो बे खेलानिफ्राय आउट जायो एबा थैयो होननानै जोङो साननाय जायो बेखौ जोङो ओरैबायदि बुजिनो हायोदि जि दा जितूनिखि ओ संसार जानाय बा रायजो जानाय बे समाव जुदि बिमाया गथ'फोरखौ जुदि ओरैनो उदाङै जुदि हगारनानै होयोब्ला अब्ला गोबां बेफोरबायदि माने जेंना जेंसि गोबां माखासे सुथुरफोर बैफोरबायदिया माने उन उन होसोयो बा सुथुरफोराबो माने गोबां थायो दा बैफोरबायाददि सुथुरफोरानो लांनायनि जाहोनाव बा बोनानै लां नायनि जोनाव खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जायो होननानै बेखौ जोङो ओंथि हिसाबै नायोब्ला जों बेखौ नुहुरनो हायो आरो। जायनि थाखाय दिनै बिमाफोरा बेखौ मा खालामो प्रटेकसन खालामो। होननानै द नोंथाङा जे बुंदों दा बैफोरबायदिनिफ्राय जाहाथे गाज्रि बारहावाफोरा दा नुजाथों बा दा नांथों नै बेफोरखौ लानानै बिमाफोरा माने बेखौ प्रटेकसन खालामो आरो। दा नैबे खेलाया बेजों सोमोन्दो गोनां होननानै जोङो साननो हायो आरो
औ नोंथां।
फारसेथिंजाय ओ रेडि खेला गेलेनाय।
औ।
गलेर गेलेनाय जे होननानै बुङो बेदो गेलेनाय दंमोन। फारसेथिं थाखुमालायनाय गेलेनाया गोबां अरनबारि बा हाग्राबारि गेजेर-गेजेर। लामा सामाफोराव हाग्राफोर थायोब्ला गोबां बेयाव बारसोमनानै गेलेयोमोन। नाथाय आथिखालनि गथ'फोरखौ बेफोरबायदि हाग्रायाव हाबनायखौ जोङो नुनो मोनलिया। गोदोनि गथ'फोरजोंब्ला जिबौआसो गिनानै खारनांगौमोन नाथाय। आथिखालावथ' आरो दानि गथ'फोराथ' जिबौखौसो नुनानै गिनानै खारो नङा होमबा नोंथां।
औ-औ नोंगौ नोंथां।
औ आरो बिनिफ्राय खेला होननानै बुङोब्ला आरो दंबावो जो जोंहा जेरै-। ओ फेटु गेलेनाय जायखौ बाथामनि फिसा-फिसा थुख्राफोरखौहाय। जाबनानैहाय बल थोबसे खानानैहाय फार्थि। टि मोननै जानानै बिदिनो बल खुबैलायनाय बाथाम खुबैख्लायनाय। जायखौ जोङो फेटु। पेटु गेलेनाय होननानै बुङो बेखौ गोदोनि गथ'फोरा गोबां गेलेयोमोन। आरो जोंबो ओन्दै समाव गेलेबोनो मोननाय आरो देहा। फोरखौबो गोबां राफोद मोनोमोन फ्रात फ्रित मोनोमोन माने। ट्रं जायोमोन आरो बेफोर गेलेनायनिफ्राय खारथिं बायनानै गेलेनाय नालाय। आरो।। ओ आरो दंबावो जोंहा मा ओ थाखो मा लायनाय गेलेनाय दङ। आरो बिदिनो फेटटु गेलेनाय दङ आरो मोनसे खेला दंबावोमोन बे खेलानि नाम खौ आङो। बावबाय बेयो जाहैबाय बलखौ गल थानानै आइथिङावहाय खुहैना। नानै जायनि आइथिङाव गोग्लैयो। बियो माने बलखौ लानानैहाय खुबैनांगौ आरो मानसिखौ। बेबायदि मोनसे गेलेनायबो गेलेयोमोन आरो। गोदो-गोदाय आरो मोनसे। जोबोद मुंदांखा गोदोनि गेलेनाय होननानै जोङो बुङोब्ला आरोबाव मोनसे दंबावो जोंहा। मारबल खेला गेलेनाय गोदोनि औ गोदोनि गथ'। फोराथ' गोबां आरो मार्बल खेलाबो गेलेयो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथा।
दानि गथ'फोरखौथ' गोबां खम नुबाय बेबायदि मार्बल गेलेनायखौ। दा नोंथाङाबो गोदो।
मार्बल खौथ' आं गेलेया नाथाय सेेथिफिनजों जे गेलेयो ना हिनजावसा गथ' फोरा बेखौ आं गेलेनो मोन्दों आरो। मार्बलखौ आङो गेलेयाखै खिन्थु हौवासा गथ'फोरखौ। बिराद गेलेनाय नुदों आंनि लोगोफोरखौबो गेलेनाय नु दों आङो किन्थु आं सेथिफिनखौ सो
अ ओ-ओ।
औ।
बिदि ब्ला जोंहाथ' समाबो जालायबाय नङा नो
औ नै समाबो जाबाय जोंना।
औ।
जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दो